हेल'
औ
औ खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय नोंथां औ ओ बिदिब्ला नोंथां दा जोङो ओ आबादनि सोमोन्दै ओ नोंथांजों सावरायनो सानदों नोंथांआ सम दंना
औ नोंथां
औ नोंथां ओ बिदिब्ला जोङो आबाद होनोबाथ' जोङो ओ दैज्लां मेसें मावनाय जायखि जाया आबाखो जायखिजाया मैगं थाइगंनि आबाद मावनायखौनो माइ गायनाय जेरै मैगं थाइगं बे बेफोरखौनो आबाद बुंनाय जायो ओ जों दा माइ आबादनि सोमोनदै सावरायनोसै नोंथांआ माइ आबादनि सोमोन्दो माइ माइ गायनाय एबा खोथिआ फोनाय बिबदिनि बिब्दि आबाद मावनायनि सोमोन्दै मिथिगौब्ला नोंथांआ एसे फोरमायना होदो औ नोंथां
जोंहा माइ आबादखौ गिबिआवनो मायज्लिखौ सायाव सोमना दोनग्रोनाय जायो साननै बेनि उनावहाय ओ बे माइज्लिखौ
ओ औ नोंथां
औ नोंथां
थाराव हालौ बे हालौ नायावहाय जोङो बे ओ माइग्लि लाबोनानै दोननायखौ जोङो ओ फोनाय जायो फोखांनानै जोङो ओ बे फोनाया जुदि जौवोब्ला जों बेखौ फुनाय जायो आरो ओ बेखौ खोथिआखौ गायनो थाखाय जों गिबिआवनो ओ फोथारनि आलिखौ जोङो दाननानै मोजाङै खोना लानाय जायो हाल एवनाय जायो बेनि उनावहायसो जोङो ओ बे खोथिआखौ फुनानै जोङो मुथा सरनाय जायो सर खांनायनि उनावहाय जोङो ओ बेखौ फोथाराव लाबोनानै जोंङो गायनाय जायो आरो ओ गायखांनायनि गायनाय गायखांनायनि उनावहाय ओ बेखौ जोंङो ओ होनोब्ला एबा एसे जौनाय जायो बे खोथियाआ खायसे खो खोथियाआ जौआ खायसे खोथियाआ ओ जौवो एसे जौवोब्ला जोंङो बेखौ फुनाय जायो फुखांनानै जोंङो ओ बेखौ सरना लानाय जायो सरखांनायनि उनावहाय जोंङो ओ सोरहाबा सोरहाबा बिदिनो न'नि ओ बारिआवबो फोनाय जायो बा सोरहाबा सोरहाबा ओ दुब्लि फोथारावबो फोनाय जायो ओ बेखौ जोंङो फुनानै ओ‌ मुथा सरनाय जायो मानो होनना बुंङोब्ला जों बे फोथाखौ ओ‌ फोथाराव जेरै लाबथिंनानै बे लांनो हायो बिनि थाखाय जोंङो बेखौ आखााइ सरनाय जायो आरो नोंथां जोंङो। गोदोनि दिनावथ' मोसौजोंनो हालेवनाय जायोमोन दानि जुगावथ' ट्रेक्टर ओंखारबाय बे ट्रेक्टरजोंनो जोंङो फोथार हालेवनो हानाय जायो आरो हालवनो
नोगाव दा
औ नंगौ
बेबायदिनो फिथा दावदुम कला सारि बेबायदिबो जोंङो जानो हायो आरो जों गुबुन बांसिनानो ओंखाम जायो आरो संनानै। बे बायदिनो जोंङो बेखौ गायखांबाय थांनायनि उनाव हाय बेयो बिबार बारग्रोयो बिबारनि उनाव फिथाइ लायो फिथाइया जुदि रायोब्ला मोनोब्ला बेखौ हानाय जायो आरो नोंथां। हाखांनानै जोंङो बेखौ मैथि सरनाय जायो मैथि सरनानै बेखौ जोंङो ओ सिम लाबोयो न'आव लाबोनानै सिथ्लायाव जोंङो बे मोथिखौ मोजाङै राननानै गुबुङै रान राननानै जोंङो ट्रेक्टरजों एबा मोसौजों नानाय जायो आरो दानि जुगाव थ' जोंना ट्रेक्टरावबो बे मेसिन ओंखारबाय बेवहाय जोंङो। मोथिखौ सुनानै जोंङो नानाय जायो आरो बेखौ जिगाबखौ एक्सट्रा आरो माइखौ। एक्सट्रायै बेबायदि गायो आरो बेन मेसिनाव बे खौ जोंङो मोजाङै जावनानै आरो। बेखौ बावबो होनाय जायो होनानै जोंङो बाख्रियाव सोनाय जायो आरो। मानै ससे खांबाय आरो जानो गोनांखौ जोंङो। सान्दुंङाव लामनाय जायो लामखांनानै जोंङो रानबा जोंना माय सौग्रा मेचिनबो ओंखारबाय
औ।
मैगं थाइगं जेरै